हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दङ?
आं ओरैनो जिरनानै दंमोन नोथां।
ओरैनो जिरायना दं होनबा ना नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा जिरायनानै दंफैयोब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव। फंनैसो जा एसे मिथिगौ सावरायलायनि नङा होमबा? औ दा जोंहा नोंथां खोनादोंना रायलायनायखौ?
औ खोनांगासिनो नोंथां।
औ दा जोंहा मा होनो गोदोनि सम आरो दानि जि सम बा बारानि मुगा बा गोदोनि मुगा बेवहाय जोंहा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बे थासारि यावनो दा बैफोर गासै थासारिफोरा मानि सायाव सोलायदों होनबा जोङो सोलोंथाइनि यावनो सोलायदों होननानै बुंनो हागोन नङा होमबा नोंथां।
औ
औ दा बिदिनो माने गोदोनि समाव मा होनो सोलोंथाइनि ओ बिबां मा बायदिमोन सोलोंथाइनि गोहोमा माबादि खोख्लैदों सोलोंथाइ लानो मा मा होनो गोदोनि समाव माबोरै सोलोंथाइ लायोमोन।
आरो दानि समाव सोलोंथाइया माबायदि लायो बा सोलोंथाइ लानानै माबायदि जौगादों। बैफोरखौ माने नोंथाङा नोजोर बोनानै नोंथाङानो माने मोनथिनाय बायदि। यै फोरमायना होदो आरो।
औ होमब्ला आं एसे फोरमायना होनसै आरोना
औ जागोन नोंथां औ।
ओ जों मा होनदों गोदोनि सोलोंथाइ लानायखौ जों बुंङोब्लाथ' बेबायदिनो गोबां खस्थ'मोन आरोना नोंथाङ सोलोंथाइ लानो थाखाय जों गोदो। मा होनदों जोंना जोंना बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानो थाखाय जों मा होनदों स्कुल कलेज बेफोरबायदिया जोंनाव जोबोद गोजान गोजानावमोन आरोना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानायनि थाखायबो जोंनाव मोजां लामाफोर बा मोजां बेफोरबायदिनो भेहिकेलफोर गैयामोन आरो ना ओनथां जों बिनि जाउनाव जों गोदोनि गोबां खस्थ'मोन सोलोंथाइ लानाया आरो सोलोंथाइ लायोब्लाबो जों मा होनदों बेफोरदिनो मोजां स्कुल गैयामोन बा फरायसालि गैयामोन आरोन नोंथां जों बिनि जाउनाव मा होदों गोदोनि जुगावहाय जों सोलोंथाइनि जुगैदै जों बांद्राय जौगानो हायाखैमोन दा थाब औ औ नाथाय जङो आथिखालनि जुगाव होनोब्ला जों मा होनदों जोंना गोबां बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि गोबां फेसिलिटिसफोर आरो बेफोरबायदिनो गोबां मा होनदों खाथि खाथियावनो जोङो स्कुल बा फरायसालिफोरखौ जों नुनो मोनसै बा जों सोलोंथाइ लानो मोनसै आरोना आथिखालनि जुगावहाय औ औ आरो जों बेफोरबायदिनो जों सोलोंथाइजों जों मा मा मावलांनो हायो होनोब्ला जोङो जोंनि जिउआवहाय जों मा होनदों जों मोजां सोलोंथाइ लानानै मा होनदों जों बेफोरबायदिनो जों ओ गिदिर मानसि जाहैनो हायो। आरो बिसबायदिनो गोरों गोरा जों जाहैनो हायो आरो जों गाव गावनि न'खरनि। थाखाय जों मा होनदों मोजां खामानिखौ जोङो मा होनदों मावलांनो हायो आर ना नोंथां।
उम नोंगौ।
औ आरो बेफ
हेलौ। नोंथां खोनादों ना आं रायलायनायखौ। हेलौ। हेलौ! हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नथाङा आंनिखौ?
अ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। औ खोनाबाय नोंथां।
आरो जों मा होनदों बेफोरबायदिनो गोबां जों आथिखालनि जुगाव गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम। जों मा होनदों गोबां सोलोंथाइनि बिबाङाव जों गोबां सोल सोलायबोनायखौ जोङो। नो मोनदों आरोना नोंथां।
उम नोंगौ।
नोंथाङा दायो खोनादों आंनिखौ
खोनादों नाथाय नोंथां नोंसिनिया नेटध्रकआ एसे स्ल' जादों।
अ औ औ औ अब्ला दाथ' फो नादोंना? थाङा औ अब्ला आं एसे फोरमाय।
औ औ जागोन नोंथां।
नै माथो हेलौ खोनाफिननायसैलाय माथो नोंथां। एसे दोरदनाय था हेलौ हेलौ नोंथां खोदोंना खोनायाखै? हेलौ हेलौ नोंथां। आं लारायनायखौ नों खोनादों खोनायाखै नोंथां? हेल'?
हेल'?
औ खोनाबायना नोंथां?
हेल' नोंथां। ओनथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ अब्ला मा होनदों हेल'?
औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां।
हेल' हेल' हेल'
फैयाखै नोंथां।
खोनाबायना खोनायाखै?
हेल'?
खोनाबायना खोनाखै हेल'? औ खोनादोंना? खोनादों खोनादों।
हेल'?
खोनादों नोंथां खोनादों। खोनादों।
हेल'?
खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां?
आं रालायनायखौ खोनाना खोनायाखै नोंथाङा?